औ नोथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे
औ
औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां अ दे बुं
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
दङ नोंथां औ
औ नोंथांजों दिनै फंनैसो आयदा बा मोनसे आयदानि सायाव सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां औ
औ खोनादों
खानादों
हो औ आयदायानो जाहैबाय जोंना औ आयदायानो जाहैबाय जोंना आबाद दा नोंसा आबाद होनोब्लाथ' जोंना बायदिसिना गोलैयो नङा होमबा दा समजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद एबा उफेर आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खोनादों ना?
औ आं बिदिब्ला फोरमायनोसै नोंथां
औ
औ माइ आबादानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय आबाद होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो माइ आबादनि सायावनो जोंनि न'खर नि थांनानै थानाय माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो लानो हायो माइयानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै आबाद नोंथां बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबि यावनो जोलै जों बासिनानै लानो गोनां जायो नोंथां जायखौ जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो बे माइजलिखौहाय जोङो बस्था बा फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै जोङो साननै बा सानथाम जों दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बै माइज्लिया एसे गाजा हरो अब्ला जों बेखौ बो बोखारनानै जोंहा जोंनि खोथिया थिलि जाय खोथिया थिलिफोरखौ जों मोजाङै एवनानै लाग्रोनो गोनां जायो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला जोंनि एवनाया जायो अब्ला जोंहा बे माइज्लिखौहाय बेयाव फोनानै होनाय जायो फोखांनायनि उनावहाय खायफाया दाउ अमा बा मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय नेटफोर सो नानै हो खायफाया बेरा होयो आरो खायफाया ओरैनो दोनो बेबायदिनो जों बेखौ फोनानै दोननानै जोंहा जाय जायगायाव माइ गायगोन जोंनि दुब्लि फोथारावहाय जोंङो माखासे माने खामानिखौ मावनो गोनां जायो बेनिनो जाबाय हालेवनाय खामानि गोदोनि दिनावहाय हालेवनाया जोंहा मोसौ आरो नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन नोंथां नाथाय आथिखालनि समावहाय जोंङो मोसौ आरो नांगालजों हालेवनायखौ बांद्राय नुनो थांबांलिया गैया जायनि थाखाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे जेरै बिगियाननि गोहोमजों जोंङो मेसििन जेरै ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनायखौ नुनो मोनसै जोंङो मेचन एबा ट्रेक्टरजों जों हालेवोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो गोबांथार बिबांनि बिगाफोरखौ जोंङो हालेवनो हायो बेखायनो आथिखालाव जोंङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै नोंथां दा जोंङो हालेवनायाव गोनां जानाय गोदोनि माखासे बाहायनाय माखासे आइजें आयला होननानै बुंङोब्ला गिबियावनो जोंहा नांगौ नांगाल बेजोंनो लोगोसे नांगौ जुंगाल आरो मोसौ होनो थाखाय जोंहा नांगौ लावथि आरो बेबायदिनो जोंनो नांगौ आलि खोनो थाखाय खदाल नांगौ बेबायदिनो जोंङो गोदोनि दिनावहाय मोसौनि नांगालजों बा नांगालजों मोसौजों जोंहा ग्रोम - ग्रोम दाहोन रुवाथि लानानै माइ आबादखौ मावबोनाय जायोमोन । बेबायदिनो जोंङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबिसिन हालेवनायखौ जोंहा खारहायनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां बिनि उनाव जोंहा नैथि खेब हालेवबावनाय जायो बे नैथि खेब हालेवनायखौ जोंहा सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो । बेनि उनावहाय जोंहा जोंनि आलियाव थानाय माखासे हाग्रा दुमनानै थानाय हाग्राखौहाय खदालजों सनसलिबनाय जायो जायखौ जोंङो आलि दाननाय होननानै बुंनाय जायो । बेबायदिनो जोंङो आलि दानखांनायनि उनावहाय जोंहा गोबांथार बिबांनि जोंहा दै सोनानै होनो गोनां जायो । दुब्लियाव जा दै सोनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बै दुब्लियाव थानाय हाग्राफोरा सेवो एबा हाफोरा गोमोन एबा गुरै जायो बेनि थाखाय जोंहा दै सोना होनाय जायो । दै सोखांनायनि उनावहाय जोंहा थामथि खेब हालेवबावनाय जायो नोंथां जायखौ जोंङो बर' होननानै बुंनाय जायो बर' होखांनायनि उनाव जोंना हाया जोबोद दोनगोन बा दोलो - दोलो जायो बिनि उनावहाय जोंहा ओ दुब्लिनि दैया समान थानायनि थाखाय आलि खोनानै होनो गोनां जायो नोंथां
आलि खोखांनायनि उनावहाय खायफाया खनसे हालेवबावो आरो खायफाया मै होनानै बेबायदिनो गायो जेब्ला जोंनि दुब्लिया माइ गायनायनि जायो अब्ला जोंहा सिगाङावनो फोननानै लाखानाय खोथियाखौ जोंहा फुनो गोनां जायो । गोदोनि दिनावथ' दाहोना रुवाथि ग्रोम आबाद मावोमोन जिहेथु गोबांथार दाहोन रुवाथि आरो न'खरनि सुबुंफोरजोंनो माइफोरखौ फुनाय जायोमोन नोंथां नाथाय आथिखाल समाव जोङो दाहोन रुवाथिफोरखौ नुबांनो थांलिया जायनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा होनानै माइफोरखौ फुहोनो एबा गायहोनो जों गोनां जायो। बेबायदिनो जोङो ओ फोनानै लानाय माइफोरखौहाय ओ फुना लानानै जोङो जोंनि गायगोन जायगायाव जोङो माइफोरखौहाय गायनाय जायो बे गायनाय समाव जोंहा मोनसे ओ हाबाफारि लानाय जायो बेनो जाबाय ओ बिमा माइनावनि सायाव जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बिनि थाखाय जों गइ फाथै बावनानै ओ आलारि बाथि फोजोंनानै बिमा माइनावनि सायाव आर'ज गाबग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा ओ माइखौ गायनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनानै जों आबादखौ मावो। आरो बै माइ गायनाय समाव खायफाया बिदिनो ओ हासारबो होयो जाहाथे जोंनि माइआ मोजां जायो ओ खायफाया रासायनिक हासार होयो। खायफाया मिथिंगायारि हासार गोबोर हासारखौ होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां। दा माइ आबादनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मावनाय जायो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दा माइ आबादनि सायावथ' जेसेबांखिनि नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायनो हाबाय दा जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो माइ आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो नाथाय नोंथाङा बुंनाय बिदिनो गोदोनि समाव बांसिनानो जेनेबा जि आबादानो मावामानो आबाद होनबा जोंनाया बायदिसिना गोगलै नङा होमबा समजों लोगोसे दैज्लां बो थोरखौ समखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय ओ नांगोल जों हेवनानै जेसां खि गोबौ लायामोन मानो जायखि जाया आबादानो जायामोन मानो बांसिन ओ हाल एवनायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना दा जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ट्रेक्टर बायदिसिनाजों ओ हेवनानै माने ओ नांगोलजों जेसेबां सम ला गोन बिनिसाय माने सप्तासेजों नांगोलजों लायोब्ला ओ सानसेयावनो फोजोबनो हानाय बा बेफोर राहाया दानि समाव नुनो मोनबाय आरो नाथाय लोगोसेनो हासार बायदिसिनाखौबो नोंथाङा बुंनाय रखम ओ माइ आबाद मावनायाव जोंना दानि समाव ओ हासार बायदिसिना नङाब्ला ओ बिदिनो आबादफोरा जानो नागिरा नङा होमबा नोंथां? नाथाय गोदोनि समाव बिदि नङामोन आबादा जेरियानो मावा मोन मानो जोबोद मोजां नुयोमोन आरो दा जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो ओ बिदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो लोगोसे दानि समाव जेरै बेहाय ओ सोरखारा आनजाद लानानै दिहननाय बायदिसिना मुंनि माइ जेरै बायदिहाय रनजित साबनि रंगबदु रन्जना अजना बायदिसिना गुबुन गु बुन मुंनि माइखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे ना जोंना गोदोनि समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय ओ जोसा माइब्रा, माइसा बायदिसिना दोङोमोन नङा होमबा बेफोरखौबो जोङो दा गायो नाथाय दानि समाव बांसिन माने फिथाइनि सायाव ओ माने बांसिन माबानायखौ नुयो आरो जेनेबा फिथाइखौ माने मा मोनसेखौ गायोब्ला मोजां जायगोन एबा फिथाइखौ बुरजा मोनगोन बिनि सायावसो नायनायखौ जोङो बां बांसिन नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मावो लोगोसेनो आरो उफेरा आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव समजों लोगोसे से दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरनि आबादाव ओ दा जिंखा भेन्दि लेस्रा बायदिसिना बेफोर खौ आ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुयो आरो समजों लोगोसे नाथाय ओ जोंना मेसें बोथोराव आबादखौ जेरैबायदि बेसर आबाद आलु आबाद लोगोसे आरो ओ जिंखा बायदिसिना बेफोरखौ मावो लोगोसेनो आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' आह जेरै तरमुज आबाद खु सेर आबाद बायदिसिना आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो उफेरा आबादखौ मा मा मावनो थाङो एसे नोंथाङा फोरमायनो हाफिनगोन नामा
हागोन नोंथां औ जेरै जोंहा बोथोर लायै बोथोर जोंहा आबादखौ मावनाय जायो जेरै जों दैज्लां बोथोराव गुबैयै माइ आबाद मावो बेजों लोगोसे थारुन आबाद जों बेखौ मावनाय जायो फाथो आबाद जों बेखौ मावनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मैगं थाइगं जेरै खुमब्रा जोगोनार मैथा बैफोर आबादफोरखौहाय जोङो मावनाय जायो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ ओ मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबैयै दङ बेसर सिबिं आ‌आथ रो देमसि बेफोर आबादफोरखौ जोंहा मावनाय जायो बेजों लो गोसे जोंहा जेरै कफि आलु आ लाफा आरो लाइ जोगोनार बैफोर आबादफोरखौहाय जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां जेरै जोंहा ओ कबि आबाद मावनो थाखाय जोंनो गुसु जायगा ओ नि गोनांथि जायो आरो जोंहा दै होनो गोनांथि जायो बेबायदिनो जोङो ओ मथर आबादफोरखौबो जोङो दालि आबादफोरखौबो जोङो ओ गोजां बोथोराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां दा ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि नि सोमोन्दै नोंथाङा मा फारागथि नुदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां दा ओ फारागथिया बेनो जे गोदोनि समावहाय जेरैबायदि जा उफेरा आबाद दानो जा माइ आबादानो जा जायखिजाया आबादावनो जेबो हासार बायदिसिना होआबालासिनो ओ जा गायोमोन जों बेखौनो माने नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' हाथाय बाजाराव ओ बायनानै मोननाय बायदिसिना मुलि बायदिसि नाखौ ओ बाहायनानै ओ फिथाइफोरखौ मोजां मोजां खालामनाय एबा बायदिसिना आनजाद लानानै दहननाय ओ लोगोसेनो बायदिसिना माने ओ स खम समनि गेजेरावनो माने आबादखौ खौ ओ थब थाबनो मोननो हानाय एबा आबादखौ थबनो मोजां खालामनो हानाय बायदिसिन होनानै सु समाव नुनो मोनो आरो नाथाय बेखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला ओ माने बेफोर फिथाइखौ जोङो जाबोला माने जोंनि देहायारिया जोबोद गाज्रि जायो एबा बांसिनखौनो जोङो दानि समाव माने जानायनि सायावनो बांसिन ओ देहायारिफोरखौ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन गोदोनि समावथ' बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय एबा हाग्रानिफ्राय मुलियानो जा एबा जानाय मुवायानो जा बायदिसिनाखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों मोनबो लोगोसे आरो बि बिथांमोना दानि समाव जेरैबायदिहाय बांसिन बेराम आजारखौ जानाय नुयो बा बांसिन माने गोदोनि समनि'खौ मावनो हालिया नालाय बेनि थाखायनो गोदोनि समाव जोबोद मोजांसिन जायोमोन आरो नोंथां
ओ नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों साबायखर